औ मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो औ मोजाङै खोनादों नोंथां।
उम ओमबा
ओ
जों दा मा मा जोंनि जेनेबा नखरफोराव फिसिनाय दाउ अमाफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा नोंथां?
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
अ ओरैनो नों बुंग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो?
अ नोंथाङानो एसे ओ फोरमायग्रोदो नामा नोंथां।
औ औ
औ
ओरैनोथ' जोंहा जेनेबा नखरफोराव नखरफोरखौ सालायनो थाखाय बायदिसिना माने आबाद बा फालांगि मावनायजों लोगोसे जोंहा दाउ अमा फिसिनानैबो नखरफोरखौ बांद्राय नङाबाबो एसे एनै नखर सोलायनायावहाय हेफाजाब मोननो थाखाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा?
औ नोंथां
उम ओरैनो जोंनि नखरफोराव बांसिनै दाउ अमा बेफोर थाखाथारो आरोखि उम ओरैनो जोङो दाउफोरखौहाय मबेबा समफोर ओ माबेबा समफ्राव जेनेबा आलासि फैबोला बेदर आखारै जेनेबा बेदर जाहोनो थाखाय आरो एखमबा माने दाउफोरा बुरजाब्ला हाथायफ्राव बा बाजारफ्राव लांनानै फानहैनानै नखराव गोनां जानाय खरसाफोर बोनानै लाबोनाय बेनि थाखायबो जों फिसिनाय नुनो मोनो। ओरैनोथ' जों दाउफोरखौहाय सिगां समफोरावहाय न'फोराव माने माफा मानै फिनानै बेफोरनो एंखुर आरि जाहोनानै फिनाय आरिनाय बेबायदि नुयोमोन आरो जोंनिया माने दाउफोरखौहाय खासि खालामनानै दाउला खासि फिसिनाय बेफोरबायदि हुदाबो दङ। नाथाय आथिखालाव बेबायदि माफा मानै फिनायनि सोलायै गोबां जायगायाव बा गोबां गामिफोरावहाय फाराम खालामनायबो नुनो मोनबाय। बेफोर फार्मफोरा जेनेबा ब्रयलार फार्मफोर जों नुनो मोनो आरो लकेलबो नुनो मोनो। लकेलफोरखौ जोङो बेबायदिनो बिदै दैग्रा जातनि दाउफोरखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनो आथिखालावहाय आरो बेफोरखौ फिनायावहाय जों माने बाजारनिफ्रायनो मोननाय जे आथिखालाव गोबां बाजारनिफ्रायनो मोनो बे फोर दाउफोरनो जाहोनो थाखाय आदारफोरखौ बेफोरखौ जों बायनानै लाबोनानै जाहोनानै उम बेफोरखौ दाउफोरखौहाय फिसिनाय आरिनाय नुनो मोनो आरो दाउ बिदै दैग्राखौबो फिसिनानै दाउदैफोरखौ बेफारिफोरनो हरफिननाय बा फानहरफिननाय बेफोरबायदियैनो माने न'खर सालायनाय गोजोन न'खर खुंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो लकेल दाउजोंनो आरो लोगोसे जोंङो फार्म ब्रयलार फार्म जों बेफोरखौबो माने माखासे बयलारनि कम्पानिफ्रा जोंनो हरो आरोखि बिसोरो फिसिनो थाखाय आरो बिसोरो मानि जा नांगौ आदार मुलि बेफोरखौ हरो जों खालि माने न' बिसखौ फिनो थाखाय दोननो थाखाय न' आरो दै आरो कारेन्टनि बेब'स्था जों बेखौ हगार खालामनानै होनांगौ आरोखि बेनिफ्राय गासैबो नायनाय बेखौ आदोर खालामनाय बिनि बिनि बिबाना जोंनियाव थायो बेबायदिनो जोंङो ओ माखासे ब्रयलार फार्मफोरनिफ्रायबो बानि कम्पानिनिफ्रायबो लाबोनानै फिसिनाय जों नुनो मोनो आरो खायसेया माने गाव गावनो माने सोलोंनानै रोंनानै माने एसे खम बिबांनिब्लाबो फिसिनानैबो फान्नाय नुनो मोनो जोंयार ब्रयलारखौ आथिखालावहाय सिगां समफ्रावहाय फिनाय नुनाय मोनामोन आरोखि बेनिखायनो आं बुंदों बेखौहाय आरो जोंहा मा दाउफोरखौबो आथिखालाव मा खालामो लकेल दाउब्लाबो माखासे बेराम बा रग बियाद निफ्राय बारग'नो थाखाय जों गोरलैयावनो बिजि थु थुनाय आरिखौबो जों नुनो मोनबाय सिगां समाव बिदि बिदि नुवामोन बेबायदिनो जोंङो आंङो दाउखौहाय सावरायबाय आरो जोंहा हांसो हांसो फिनायाबो जोंनियावहाय गोबां दंङो हांसोखौबो बेबायदिनो जों आलासि फैब्ला जानो बा माब्लाबा न'खरावहाय जानो आरो लोगोसे मानि फाननो थाखायबो फिनाय नुनो मोनो हांसो फार्मखौहाय जों बांद्राय नुनो मोना थेवब्लाबो माने जों बानायनायखौ एफा एनैबाबो नुनो मोनसै आथिखालावहाय बेखौबो जोंङो हाथाय बाजारनिफ्रायनो मोननाय जेनेबा दानाफोरखौ जाहोनाय आरिनायखौ खौ जों नुनो मोनो आथिखालाव बेबायदिनो माइरं माइ जुंखाम दाना बेफोरजोंहाय जों जाहोनानै फिसिनाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बेखौ फिसिनो थाखायथ' ओरैनो एसे बिलोफोर थायोबा मोजांबा हाखर थायोब्ला मोजां हांसो फिनो थाखाय जोथोन लानायाथ' जोंनि सायावसो जाहैबाय आरो जों जेब्ला देरो फानहरबाय बिदै मोननायफोरखौ जों फानहरबाय बेबायदिनो हांसो दाउ आरिखौहाय माने सिगां समाव जेबायदि फिसियोमोन आथिखालाव माने गोबां सोलायनाय जों नुनो मोनबाय आरो नोंथाङा एसे फोरमायदोलाय नामा
औ जागोन दे नोंथां ओ जोंहा जोंनि ओ जे माखासे जिब जुनार फिसिनाय बिनि सायाव ओ एसे सावरायसै जेराव जोंहा ओ गाव गावनि
ओ न'खर संसार जे जिउ राहा खुंनो थाखाय जोङो माखासे जिब जुनार फिसिनाय जायो जेराव आ अमा दाउ बोरमा मोसौ
औ
बेफोरबायदिखौ जोङो ओ न'आव फिनाय जायो आरो जेराव जोङो जिब जुनारखौ फिसिनानै ओ गुबुननो फानहरनानै नङाब्ला हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोंहा रां आरजिनो हायो बेजोंनो जोङो न'खर सालायनो हायो आरो
उम
बेबायदिनो ओ जोंहा अमाफोरखौ न'आव ओ फियोब्ला जोङो बेखौ आ दाइन दान नङाब्ला गु दाइन गु दान बेबायदि फिसिनानै बियो देरोब्ला जोङो बेखौ फानहरनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा माखासे थाइसे थाइनै मोननाय रांफोरजों न'खरनि जे गथ' गथायफोरनि नांगौ जानाय नङाब्ला ओ फरायनाय गाननाय जोमनाय बैफोरनि सायाव जों बे रांखौ ओ बाहायनो हायो आरो ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर दं जेराव जिब जुनारनि जिब जुनार फिसिनानैनो ओ गाव गावनि जिउ राहा खुंबोनाय जेराव ओ बोरमानि फार्म खालामनाय दाउनि फार्म खालामनाय अमानि फार्म खालामनाय बेबायदि गोबां सुबुंफोरबो दं आरो जेराव जोंहा बोरमा फिसियोब्ला गोबां बोरमा फिनानै जों बेखौ फायखारिफोरनो हरनाय बेबायदि ओ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ ओ दाउफोरखौ फिसियोब्ला जोङो दाउनिफ्राय बिदैबो मोननो हायो जों बे बिदैखौनो जोङो ओ फाननोबो हायो आरो फाननायनि गेजेरजों जोंहा रां मोनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ अमा जाग्रा होननानै जों सिनायजाबोनाय बिनि थाखायनो जों बांसिन ओ गामि ओनसोलफ्राव जोंहा अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नुनो मोनो माने जों फियो अमाखौ बिनिफ्राय जोङो दाउ फिसियो बिनिफ्राय मोसौ फियो बेबायदि आरो जोङो मोसौ बखौबो ओ जोंहा मोसौ फिसियोब्ला जोंहा माखासे ओ दुब्लिफोर हाल एवनाय एबा
उम
माखासे माल माथाफोर ओ बोनाय जे जोङो ओ बेखौ थेलाबारि ओ मोसौ गारिफोर बानायनानै जोङो माखासे माल माथाफोर बोनाय बेबायदि खामानियाव जोङो मोसौफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो। बेनिफ्राय जोंहा मोसौ ओ गायनिफ्राय जोंहा गाइखेरबो मोननो हायो। जों बे गाइखेरजोंनो ओ गुबुननो फानहरनानै जोंहा ओ रां आरजिनो हायो आरो।
उम
बिनिफ्राय जोंहा बोरमाफोरखौबो जोङो ओ फिनानै माने बुरजा जोङो फिसा आजाय होनानै बेखौ ओ गुबुननो फानहरनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा नखर संसार दैदेनलांनो हायो आरो। जोंहा बेफोरबायदि जिब जुनार फिनायनि गेजेरजों गोबां
उम
जोंनि ओ नखर संसार जानायाव मुलाम्फा होयो। एबा होबोदों जों दानि समाव एसे बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायफ्रा खमायलांनो हमबाय आरो जेराव जोङो गोदोनि समाव ओ गोबांनो मोसौ फिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेराव मोनसे ओ नखराव गोबां मोसौ थायोब्ला बेहाय ओ लावखारबो जों थानायखौ नुनो मोनोमोन। जेराव लावखारा बेफोर बैफोर मोसौफोरखौ ओ दुब्लि फोथारफ्राव लांनानै गुमहैनाय बैफोरबायदिखौ जों दा नुनो मोनोमोन आरो गोदो दा दा फैयै फैयै फैनानै बैफोरबायदि जे मोसौ गुमनाय लावखारफोरनि माखासे मेथाइ रोजाबनाय बैफोरबायदिया दा लासै लासै गोमालांनो हमबाय आरो दा गोदोनि समखौ बुंनो थाङोब्ला दानि समाव गैलिया आरो दा ओ माखासे समाज बिगियाननि गेजेरजों ओ गासैबो ओ समजों लोगोसे सोलायबोनो हमबाय आरो दानि जुगाव
उम उम
बयबो माखासे ओ खामानियाव ओ गोरोबनानै थानायखाय जोंहा बैफोरबायदि जिब जुनार फिनायखौ ओ बांसिनानो फिसिनायखौ जों नुनो मोनला आरो।
उम उम
जोंनि ओ जे जिब जुनार फिसिनाय बिनि सा याव आं नोंथांनो जाखिनि फोरमायनांगौ आं नोंथांनो फोरमायबाय दा दा बे समावनो